हेलौ।
हेलौ।
औ खोनादों ना। साउना मोजां खोनादोंना।
औ खोनादों।
ओमफ्राय दा रायलायनाय मोजाङै। दा नै ओरैनो दं ओरैनो। नोंहालाय मा खालायदों? दा नोंहा मा खालायदों।
नेटानो बांद्राय थिग नङागोन दा।
ओंखाम।
बेखायनो रायलायनाया बिदिनो जागासिनो। जायाखै।
खोनायो नामा?
राय्लायनाया एसे लेट खोनादों
ना औ बे मानि रेजेग जाहैगोन
बिदिनो जागोन दां औ
थाबथा थाबथा खोनादों आरो औ सावना माने लेट लेट थांदों आरो आं
हा
मनो नोंनि सावनावबो आंनाव लेट फैदों आंनि सावनावबो नोंनाव लेट थांदों आरो
औ औ लेट फैदों
गिट जालाय आरो लेट जालायना
औ औ
सावना बिदिनो एसे थाबथानाय जादों लै भयसा नोंना थाबथादों
ए नेट कानेक्सन जागोन खोमा आंनावथ' थिग औ आंनाथ' थिगानो दंमोन नै दा दा नोंनावबो माबादिथाय नेदा बुंनो हागोन
आंनावथ' ने दा थिगानो बांद्राय गाज्रि नङा खिन्थु बोथोरासो मोजां नङाना
अ बोथोरनि थाखायबो जादों खोमा गाबोनफोर मोजां बोथोर जायोबा मोजाङै जानो हागौ खोमा बिदिनो थिग आरो
औ
माथनो
जानो
जोंनाबो कारेन्ट गैया कारेन्टानो माला फैगोनथाय दा मोनाफ्राव फैयोना मायो दहाय फन हरदोंमोन आं कारेन्ट अफिसाव माथो कारेन्टनो हरनो हागोनखौनो होनाखै
अखाहायाखै नोंसिनाव
अखा हादों गोगोम हादों दासो हानानै दा
हागादों एसे दहाय गोग्गोम हाखांबाय नोंसालाय ओ
दा गैथ'ला
बार बार बार बारलायबावदोंसो एसे एसे
दहाय बार बारदोंमोन जोंनावबो मोजां बारखादों
मबाइलबो
ओमफ्राय ना मोनाखै ना
ना मोनथ' आ बर' आ इसेल' अखा हाबाव बामोनगोन खोमा
मोनायाव ना नागिरा नोंसोर मोनायाव
उन्दै उन्दै सेंग्राफोर नागिरलाय
जोंनाबो नागिरो
ना बारलि मोनो ना बारलि जोंनाव
अ जोंनाव मोनलाबायो सोरबा-सोरबा जं लानानै सुयो मोनायाव थर सेरनानै बिलोआव
औ मोनाबाथाय मोनाबाथाय मोनो अखा हाबा ओमफ्राय जमैबाय दुब्लि बारियाव
उम दा औ उम गर'माबो खम गरम जादों दासानदि
बोथोरानो बिदिनोलै फुङाव सान्दुं दुंसै ओमफ्राय बेलासियावबाथाय एकदम अखा हानोसैलाय कारेन्टआबो जारला
औ गरम जायो औ
ओम
थांलाय-फैलाय थांलाय-फैलाय दाथ' मोसा मोनाखै थिगियानो मबेलखौनो
आयो
बिदिनोसै
जोंनाव आलासि जाफैनांगौमोन नोङो होमबासो
लानानैबो खारेंखौ थिग जाला औ मालाबा थांजागोन समाय लानानै ओं थां दे थांगोन मालाबा समाय लानानै। ओ मोजां थांगोन।
बोथोरानो थिग नङालै नै गुंग्रुं गामग्राम होनलायबाय नै सोगोमलायबाय। दैज्लां बोथोर फैबायब्रा माथो खालामनो दे।
जोख्लोब फिनलायबाय।
ओं।
दानो अखा मोफ्लामगासिनो।
थोरा
औ होसिगोन टाइमानो जाखाबायना। माइया औ गाय बेसेबां खैथिया रुवाखै नोंसि
खोथियाया जोंना जौजोब्बायथ' औ। नांगाल जांख्रायाव थांनांगोनलै नोंसिनाव।
जानो दर मोनजागोन। औ फै।
बर'नि दोरोङा रि ना बियो।
औ। फालिनाय नांगोल जांख्रा एसे खमायलांनाय नुबायलां जोंनाव बर' दाना नांगोल जांख्रानिखौ।
दाना न'नि गोजासो जायोना बांसिन आगोलाव बिराद ज' ज' जायोमोन ना गामिनि ओंखा खालायनानै।
औ गोदो दामाने सोलायलांबाय आरो एसे खम मोनबाय आं। नांगोल जांख्रा जाथायनिखौ माने सोरबा सोरबाथ' जोंनि ओरैनो नरमालसो जालांबाय ओरै बिराद सुद खालायोमोन नांदांखा‌
उम
नोंसोर लागोआवलाय
नोंनिखौ एसे फिसा फिसा खोनादों। गारांखौ
ए गाराङाथ' खाथियावनो दंमोन जेरै जेरै नरमालखौ रायलायगासिनो।
एसे बोद लानाय बायदि खोनादों।
ए मा मा होनबावनो बिदिखौ इन्टारनेट इसुखो गगा मोनहांदोंलै एसे बोरैबा गन्थं खोलाबगासिनो।
मोना मोना दुगैयोना।
औ गरमनि थाखाय दुगैनांगौ जायो मोना मोना। गरमाबो थानो हाया‌ना ना अभारद्राय जाद थारो दासान्दि सानथामसो अभार मोनथारदां गरमखौनो।
आंथ' मोनायाव उन्दुनसैबासो दुगैयो दसथा एगार'था। होमबासो थान्दा नङाबा गरमानो उन्दुनो हाया आयौ कारेन्ट गैयिजों जाब जों बिराद जाल्ला जाथारो।
मा ओंख्रि संगोन दा न'आव?
ओंख्रिया दहय ना फिसा लाबोदोंमोन आङो ओमफाय मैथाजों संबायगोन।
उम खामानिया सोलिगासिनो ना मोजां जोंनाबो संगासिनो मा संनो
दिनो सोलिगासिनोआनो गारजि नङा।
उम उम उम खयटायाव गयो होन दोंमोनलाय सयथायावसो गयो गबोयो नामा नों?
औ द रिंग गायावसो।
द' रिंगायाव औ।
आरो मेंलाय लायोलै बिराद मे-मेगनाबो जिरायथाबनाय मेगन बिराद प्रब्लेम खस्थ' मोनथारो।
औ दा फुङाव खयथायाव थांङो होनदोंमोन?
फुङाव दसथा ओंखारलांबाय। दस मिनिटनि लामा नालाय।
अ' दस मिनिटल' जायोना आरोना खा
औ जोंनिफ्राय दस मिनिटजों सहैयो।
दा होमबा थांलाय फैलाय खालामलाय नामा नों?
औ थांलाय फैलाय।
अह
लकेल जाखाबायना जोंनि।
माबादि खामानिया ओय एफाफ्राब हेभि नङाना?
खामानिया हेभि नङा माने बिर जायो बिराद ओमफाय एखमबा सार्भारा थिग नङाना सार्भार थिग नङाबाथाय खामानिख मावनो हाला जेबो सारभार मोजांबाथाय मावनो हाबाय आरो।
आरो बिराद मानसिफोर फैयोना बायदिसिना खामानि नायनो मानो ओमफ्राय बिसोरखौ बुजायहरनांगौ फोरोंहरनांगौ। माने रायजलायै रायजलायनो खुगा रोबायलाय सानाय मोनो आरो
गोदोनि बे बुराय बुरिफ्रा मिथि दाना माबायदि खामानिया दिनैलाय माबायदि से दङ।
दिनैबो बिदिनो सामफ्रामबो बोराय बुरैफोरजों
ओम
साहा बांगालफोरजों रायजलायहरनांगौ।
सोरबासोरबा बुजिया ना बिदिखौ बुजायफ्लेबाय थानो दिगदार जायो। औ गोदोनि मानस
एखमबा रागाजोंनो ओंखारफ्लांलायलांबावोसो।
औ जोंखा गोनांथ' आरो इसे एनैया। औ
सोरबा सोरबा खेबसे खेबनै बुजायनायाव बुजिला ओमफफ्राय दै लिक फैयो ओरैबायदि
बुजिया
बे मोनसे खामानिखौ सोंफैगोन आरो ओमफाय खोन्थाहरबाबो बुजिया
औ दे होमबा दोन्थ'लायसै नामा
जायो जेबो नङा दे औ